हेलौ
हेल' औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों औ
औ नोंथां आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो जोंहा मोनसे हुदा दङ बर' हारिहा जौ संनाय ना बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां औ।
औ नोंथाङा फोरमायदो।
ओ जौ होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जौ संनाय आरो जौ लोंनाय हुदाया दंबोखायोमोन। गोदोनि दिनावहाय जेरैबादि आ खामानि दामानि मावनाय समावहाय एसे मेंगानायनि ओ जौखौ लोंनाय जायोमोन। बेखौनो मुलि हिसाबै बाहायबोदोंमोन गोदोनि सुबुंफोरा। आथालनि उनाव आथाल बेनो बाग्लाय बाग्लाय दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जौ संनाय हुदाया सोलिबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोङो ओ खायफाया जौ संनानैनो गाव गावनि न'खरखौ सामलायबोदों। जेरै जौ फाननानै ओ फिसा फिसौखौ फोरोंनाय गस्ला लंपेन बायनानै होनाय, लेखा बायनाय, एडमिसन लानाय बेफोराव माखासे जौ फाननानै जोंनि बर' हारिया न'खरखौ सामलायबोदों। बेबादिनो जोङो जौ संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो नांग्रोगोन माइरं। माइरंखौ जोङो ओ रुनानै लाग्रोनांगौ। रुखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ एर'ननानै जोङो एसे प्लास्टिक बा थालिर बिलायफ्राव एर'नानै बेखौ एसे गुसु जाहो नां गौ। बेनि उनाव जोङो जोंनो जौ बानायनो थाखाय मोनसे मुवानि गोनांथि जायो। बेनो जाबाय ओ एमाव एमावखौ जोङो न'आवबो बानायनो हायो आरो हाथाइ बाजारावबो जों बायनो हायो। न'आव बानायनो थाखाय जोङो गिबावनो नांगौ दंफां राखेब बिफां, खानथाल बिलाइ ओ आनारस बिलाइखौबो होनाय जायो नोंथां आरो बेजों लोगोसे से ओ माखासे मुवाफोरखौ जों होनाय जायो। बा बे एमावखौबो जोङो ओ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो। माइरंखौ जोङो देनानै लानांगौ। देनानै लानायनि उनाव जोंङो बै माखासे जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइफोरखौबो जोङो देफानाय जायो बिदियाव न जोङो ओ माइनावफोरखौ जोङो ओ जेरै जोङो सिथाव बा लारु फोर सावो ना नोंथां, बेबायदि दुलुर दुलुर खालामनानै जोङो साल दाउखुमै बिलाइयाव दोननाय जायो। बेखौ दोन दुलुर दुलुर खालामखांनायनि उनाव जोङो ओ जोंनो नांगौ एमावनि खर' मोनसे। जाय एमावखौ जों सिगाङाव बानायनानै दोनखानाय बे एमावखौ सिफ्रुना नै जोङो बे एमावनि सायाव फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ। बिनि उनाव सफथासे बा सफथानैैनि उनाव बे एमावखौ जोङो ओ बाहायनो हायो। थिग बेबादिनो जोङो जौ संनाय समावबो नांगौ बायदियै जोङो एमावखौहाय ओ सिफ्रुना लानानै बै जिखिनि जों माइरं रुनानै लानाय बेवहाय जोङो ओ फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ। दा होखांनायनि उनावहाय जोङो लगायनानै दोननांगौ। बेनि उनाव जोङो ओ थौवाव जानथा सोमनानै ओ सोनानै दोननाय जा यो। बेबादिनो जोङो जौखौ संनाय जायो। दा नोंथाङाबो ओ जोंनि बर' हारिनि जौ संनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो बर' हारिनि जौ संनाय होननानै बुङो नोंथाङानो फोरमायखाबाय। जौआ जाहैबाय जोंहा मोनसे निसा बुसथु बेयो लाव लाव महराव जोङो बेखौ मोननो हायो। नख'रा संनाय हिसाबै जौ बिदै आरो जौ गोरान नङा होनबा नोंथां जौ बिदै आरो जौ गोरान बे मोनसेनिफ्रायनो जायो ओ गिबियाव जोङो जौ बिदैखौ मोनग्रोनो हायो। बिनि उनाव जोङो जौ बिदैखौनो माखासे सोदांनाय खान्थिजों एबा मावनाय जों जोङो मा जायो जों गोरानाव जायो आरो जौ बिदैयाव गुबैयै जोङो बे जौ संनायनि रोसिखौ जोङो गुबै रोसिखौ जोङो मोनलोङो। बेनि उनाव जौ गोराना जाहैबाय जोङो बे बे रोसिखौनो जोङो कफ' महरै दिहुननानै खफ'निफ्राय जोङो दैयाव सोलायहोनानै बेखौ निसा बेसाद हिसाबै जोङो मोनलोङो आरो बेयो जाहैबाय जौ गोरान दानिया जाहा नोंथाङानो फोरमायनाय बायदि जौखौ संनो थाखाय जोङो गुबैयै एमावनि गोनांथिथार जायो‌। एमावखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोबा जोङो बेखौ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो। बा बे माइरंखौ जोङो देनानै सोमगोरनो नांगौ जोङो गिबियाव सोमगोरानै एसे गुरै खालामनानै बेखौ मोजाङै दै स र' होनानै बा फोरानस्रोनानै देनानै गुन्दै खालामनानै लानांगौ। बिनि उनाव बेखौ माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोर जाय खौ जोङो एमाव बानायनायाव बाहायनाय जायो जेरैहाय दंफां राखेब औवा बिलाइ, ओमफ्राय मोखोना बिलाइ, खान्थाल बिलाइ बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ एमाव बानायनायाव होग्रा जोंहा बे माबाखौ मुलि हारिनि लाइफांखौ होनाय जायो आरो बेनिफ्राय देग्लिनानै होफानानै जोङो बेखौ ओ अनजों लोगोसे देग्लिफानानै जोङो बेखौ जेरैहाय जोङो दमासि फोराव दैनि सिथाव, बा सिथाव, लारु सिथाव जायो बेफोरबायदि दाब्ले दाब्ले खालामनानै बा गथा-गथा फिसा-फिसा खालामनानै जोङो बेखौ मोजाङै फोराननाय जायो। बेखौ मोजाङै फोराननो नां गौ नङाब्ला एमावा मुसिनानै गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो ओ एमाव खालामखांनानै बे एमावखौ जोङो जौ संनायाव बाहायनाय जायो आरो आरोबाव जौ संनायाव जोङो मारै सङो होननानै बुङोबा माइरंखौ जोङो ओंखाम संनाय बायदि सं ग्रोनांगौ बा रुगोरनो नांगौ बेनि उनाव बेखौ ओ ओ मोनसे लांदां जायगा बा प्लाषस्टिकफोराव बा थालिर बिलाइफोराव जोङो बेखौ ओ मोजाङै फेनलानानै सिफ्रुनानै फेनलानो नांगौ आरो बिनि उनाव जोङो बै जा नाखि एमाव बेखौ एमावखौ होनो नांगौ आरो एमावखौ होनानै जोङो माखासे सान बा बेबायदिनो द'निफ्राय लानानै स्नि सान बा बाफ्राय लानानै स्नि सान जों बोथोर लायै बोथोर अबेबा बोथोराव थाबसिन जा यो अबेबा बोथोराव खमसिन जायो। जेब्ला बेयाव बिदै ओंखारस्रोनाय सम जायो बे समसिमहालागै बेखौ खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बालथिं बा जोङो थौफोराव बा माखासे थिंख्लिफोराव सोनानै दोननाय जायो। बिनि उनाव बेयाव माखासे ओ एमावनि दा एमावनि जोहै माखासे जिउसाफोर सो सोमजियो आरो बे जिउसाफोरानो बे मा होनना बुङो ओ अफ्रि ओ ओंखामखौ अर-अरग्लिनानै अफ्रि महराव सोलायहोयो आरो बार आरो बिदै सोमजिहोयो आरो। बिनि उनाव जोंहा बिदै सोमजिबा बे बिदैया जा जाहैबाय जोंहा माखासे निसा सोमजिगोन। बे निसायानो जाहैबाय जौ, जौखौ लोङो जोङो फेनाय मोनो। गुबैयै जौआ जोंनि मोनसे लोंग्रा बेसादल' नङा बेयो मोनसे ओ मुलि हारि हारिनि नङा होनबा नोंथां? बेखौ जोङो मुलि हिसाबै बाहायोबा जोंहा मोजां। नाथाय जोङो बांसिन मानसिफोरखौनो मा नुनो मोनो बे जौखौ जोङो गाव -गावनि निसा सोनो थाखाय बा गावखौ फेहोनो थाखाय लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो। गोदोनि दि दिनाव बेफोरखौ जोंहा बाहायनाय जायोमोन जेराव जोङो सावरि बा खामानि दामानि जयै मावनाय जायोमोन बेखौनो जोङो मावखांनायनि उनाव जयै बियै लोंलायनानै जोङो खौसेयै बेबायदिनो सावरायायनाय जायोमोन आरो आरो बेखौ लोंनायनि जोङो फेनाय मोन बेबायदिनो सावरि बादालिफोराव बियो खोब खामानि गोनांमोन आरो बा खामानियाव होयोमोन आरो ओ बेबायदिनो जोङो जौखौ आथिखालाव गुबुन- गुबुन रोखोमावबो दिहुननाय नुनो मोनसै जेरै जौ गोरानाबो जोंहा जौ बिदैनिफ्राय जोंहा दिहुनजायो। बेखौ दिहुननायनि गुदि ओ माबायानो जाहैबाय आइडियानो जाहैबाय जोंहा मा होननानै बुङो? जौ बिदैखौ जोङो बा जौ अफ्रिखौ जोङो अदाबाव जाननांगौ थौवआ बेनि सायाव जोङो मा होननानै बुङो ओ हासाव हानै बा दैसाव होननानै जोङो बेखौ होनो नांगौ आरो बेयाव जोङो माखासे आजावग्रा थिंख्लिबो होनाय जायो। जेरै थिंख्रि बायदि थिंख्रिथ' नङा। मा होननानै बुंङोथाय बेखौ आजावग्रा आरोना बेखौ होनानै बिनि सायाव दै होनाय जायो आरो दै दैखौ जोङो थौनि थौ होनाय जायो बेयाव गोदौ अफ्रिखौ गोदौ होनोनानै खफ' जानानै बेयाव बै दैया खफ' जानानै बियो ओंखारगोन ओंखारनानै बियो गसरफिनगोन। अब्ला बेयाव आजावग्रा दंना बेयाव जमा जानानै थायो। बेनो जौ आरो आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय पाइपजों बखनाय बेबायदिनो दोस्रावआव जोङो थुफ्लांनानै पाइप होनाय जायो आरो बेबायदिनो बै खफ' जानानै दै थरथिङा पाइपनि जोहै ओंखारबोयो ।बेखौ जोङो बथलाव आजावनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो बेयो जौगाराना दैस्रां महराव जायो जेरै दै बायदि नाथाय बियो मोनामनाय थायो। आरो बेबायदिनो जोङो जौ गोरानखौ मोनो हायो आरो नोंथां ।बेबायदिनो जोङो जौ गोरान आरो जौ दै बिनि नि एसे आलादा -आलादा जायो जौ गोराननि निसाया बांसिन जायो आरो बिदिनि निसाया एसे खमसिन जायो आरो माने जौ बिदैखौ बांसिन लोंनो हागोन ।नाथाय जौ गोरानखौ एसे लोंब्ला फेनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जों गुबुन- गुबुन जौफोरखौबोनो हायो जेरै आथिखालाव जोङो बिरोंदामिलिं दिहुनजानाय जौ बियार, जौ गोजा बेफोरखौबो जोङो मोननो हासै नङा होमबा नोंथां? नोंथांनि बायदिब्ला ओ जौ जौनि माखासे खाबु आरो बे खाबुफोरखौ फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। जेरै ओ गोदोनि समाव जोंनि खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां।
ओ जेरै जोंनि गोदोनि समावहाय आबै -आबौमोनहा गावनि मेंनाय देहाखौ मेंगा होनो थाखाय। जौफोरखौ लोंनाय जायोमोन ।नाथाय आथिखाल समावबो जोङो बेबायदिनो बाहायनो हायोब्ला जोंहा खोब ओ मोजां जायो ।नाथाय जोंनि आथिखाल समावहाय बांसिन ओ गावनि रंजा- बाजा खालामनो थाखायल' जौ लोंनायखौ जोङो नुनो मोनसै। नाथाय बेफोरजों जोङो जोंनि समाजा माब्लाबाबो ओ सोरां लामाजों थांनाय नङा ओ जोंनि लाइमोनफोरखौबो गोबांथार नुङो ओ जौ लोंला जाला खालामनानै समाज बेरेखा खामानि मावनाय। जेरै ओ गोबां फेस्टिभेलफोराव जोंनि बर' लाइमोनफोरा जौ लोङै लोङै ओ गाज्रि लामाजों थांनाय बा खायफाया ओ रड एक्सिडेन्ट जानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय बेफोर खौ जोङो नुनो मोनसै नाथाय जौ लोङोब्लाबो जोंनो जों गावनि सायावनो ओ जेब्लायबो सांग्रांथि थानांगोन जों जुदि ओ जौ संग्रा माखासे ओ जोंनि आइजोफ्रा जोंनि समाजाव बांसिन जोङो जौ सांनायखौ नुनो मोनो बे समावहाय जोङो जोङो रि ओ
आयदाजों आयदाखौ लानानै जों जौ सङोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा जागोन बेखौ ओ संनाया जोबोरैनो गाहाम मानो होनोबा एसे जोंनि ओ उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो जौखौ फानोब्लाबो जोंनि माखासे जौ फानगिरि बिथांमोनहा फानालासिनो एसे बैसो जानाय सुबुंफोरनो फानोब्ला जोंहा जोबोरैनो मुलाम्फा जागोन मानो होनोब्ला बिसोरो जौखौहाय मानो थाखाय बाहायो बेखौ गावसोरनो मिथिस'आ नाथाय बिसोरो लों नायावल' बाहायो बिसोरो जौखौहाय लोङोब्ला जोंहा माबायदि मुलाम्फा जायो बिनि सायाव उन्दै उन्दैया बारा हमस्लाबनो हाया नाथाय जायफोरहा बैसोगोरा बिसोर लोङोब्लाबो जेबो नङा आरो बैसोगोराफोरनिसिमबो बेखौनो ओ बुंनो सानो जे जायफोरहा न'खराव एसे दुम दाखाल खालामो बा फिसा फिसौ फरायनाय दङ बैफोरबादि ओ गारजेन बा बिमा बिफ्रा जौफोरखौ एसे थाल लानानै लोङोब्ला गाहाम जायो ओ बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव जे गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ लोंबोनाय माखासे दोरोङारि हुदाफोर दङ जेरै जोंहा ओ जोंनिनो मोनसे बयनिख्रुइबो ओ देरसिन फोरबो होननानै बुंनांगोन जों बैसागु । बैसागु फोरबोआव जों जौ लोङो जेरै फुजा मेलाफ्राव जों जौ लोङो कार्तिक बिहुआव जौ लोङो ओ
आरो आमसिसुवायाव जोङो जौ लोङो। जेरै बेफोरबायदियाव जौ लोङो आरो ओंखाम गोरलै बेफोराव फुजा होनाय बेफोराव जोंहा जौ लोङो बे जौ लोंनाय टाइमावहाय जोंहा ओ एसे ओ लि